हेलौ
औ
हेलौ औ
खोना औ ओ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम। ओ
औ नोंथांनिसिमबो
नोंथांङा ओंखाम जाबाय
औ आं जाबाय नोंथांङालाय
औ आं जाबाय ओनथां दा जोङो बर'फोरा जेरै तामिन गामिनिफ्राय नोगोर मोखां जाबोना बेनि सायनो नामा
औ दे
ओ नोंथांनि बायदिब्लाा बर'फोरा नोगोर बोखां जाबोनायनि जाहोना मा आरो मा जाहोनाव बेफोरबायदि बिदि जाबोदों।
औ।
आरो नोगोर नोगोराव थानाय औ दे बुंग्रोगोन नों।
औ दे बर'फोरा माने गोदो गोदायनिखौ नायहरोब्ला बिजिरनानै नायोब्ला। जों नुनो मोनोखि खि बर'फोरा मिथिंगानि गेजेराव गामि ओनसोलाव गुबैयै गामि ओनसोलाव थानानै मोजां मोनो। ओ मिथि। मिथिंगानि गेजेरावनो माने बेबायादि आलो गोजोनै संसार जाबोदों जाबादि माने जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय बेसाद। बे बेखौ गाैखौबो मिथिंगानिफ्रायनो उदाङै बुथुमनानै लाबोयोमोन ओमफ्राय। बिसोरो मोनखि बिसोरनि गोनांसिन माने गोनांसिन जागोन इयुननि थाखाय गोनांसिन जागोन। बेसादा मा खौ बिसोरो मिथियामोन खालि जिउ खुं नानै संसार जानानै थांनांगौ बेनो गामि ओनसोलाव थानांगौ बेनो। बिसोरनो सोलोंथाइनि गोनां। ना माबा मोनसे देहा फाहामसालि बा ओ लामा दालां फरायसालि जेनेबा बेफोरनि गोनां ना मा बेखौ बिसोरो एसेबो सानसनो रोङाखैमोन जायनि थाखाय। जायनि थाखाय मालायफोरा जाखां बोजोबनो रोंनाय टाइमावबो जों गोग्लैसोनानैनो दंमोन आरो दा लासै। साफा सानै गोरों। गोरा जाबोनायनि थाखाय साननो रोंबायखि फरायसालि थायोब्लासो बर'फोराबो सोलोंथाइ लानो हागोन बेखौबो साननो रोंबाय बेनि उनाव फरायसालि गायसननाय फरायसालिनिफ्राय ओमफ्राय बेनि उनाव बेनिफ्राय गोजौ सोलोंथाइ लानायनि थांखियैबो बिदिनो स्कुल कलेज गासिबो मानसिनि सावस्रियाबो नोङो गोबाव थांना थानो थाखायनि थाखाय। ओफ्राय गिदिर गिदिर फसंथानफोर गायसननो बिनि उनाव गामि ओनसोल। मोजां जालांबाय आरो लासै ओ मिथिंगानिफ्राय जा बेसादफोर नोगोराव गोरलैयै गोरलैयैबाबो गोरलै मोनोबाबो माने
औ औ
मा होनो बेसेन गोसा जायो आरोना मानसि फोरा माने बुरजा सुबुं अनजिमाया बां बो नायजों माने नांगौ बस्तु बस्तुआबो बयनि बयनिबो ओ जिउआव नांगौ जानायनि थाखाय बेसेनफ्राबो बांबोबाय थेवब्लाबो माने बर'फोरा लासै लासै मुगाजों ओ खारबोफादों आरो । ओमफ्राय बिनि उनाव ओ बिदिनो गावसोरनो नांगौखौ बिसोरो मिथिबोदों बिनि थाखाय बिसोर लासै लासै ओ नोगोराव थाफैनो हमबाय माने नोगोर मोखाङारि जाबाय खायफाबा गामिनिफ्राय नोगोर महर होबाय बिब्दिनो नोंथांनि नो मोनियाव दा बेयाव मा बायदि माने गामिनिफ्राय नोगोर जानाया मोजां मोजांनि बिदिन्थिना गाज्रिनि बिदिन्थि नोंथाङा मा सानो? औ
फारसेथिं नायोबा गाज्रिबो नङा फारसेथिं नायोबा मोजां मोजांबो नङा । मानो होनोबा ओ गामियाव ओ जेरैबायदि बर'फोरा ओ नोगोर मोखां जाबोदों मानो होनोबा खाथि खाथियाव जेरै फराय सालि गैया आरो खाथि खा थियाव देहा फाहामसालि बेफोरनि राहा गैया बे फोरनि थाखायनो नोगोरमोखां जाबोनाय जादों । मान आरो बिदिनो जुदि ओ सोरखारफोरा जेरैबायदि गामिफोराव बेफोरबायदि हस्पिटियाल आरो मोजां मोजांसो ओ सो-सरकारि गायसनोबा जानो हागौ बर'फोरा नोगोर थांजाबोनाय नङामोन।
औ औ।
गाज्रि होनना बुङोबा जेरैबायदि बर'फोरा नोगोर मोखां बेनो नोगोरमोखां जाबोनाय लोगो लोगो नो दा जेरै ताउनाव गोरोब फैनो हायो । यै आरो गुबुननिखौ नुनानै बायदि रोखोमनि सोलोंनाय बे बेफोरबायदिनो खायसे खायसेया गाज्रिबो जालांदों आरो जेरै ओ गथ'फोरा गथ'फोरा जेरैबायदि टाउन जेरैबायदि नोगोर मोखां जाबोनाय याव गथ'फोरा लोगोफोर गेलेनो मोन नै आरो बांसिन मबाइलजों थानाय बेफोरबायदि जाबोनो हमदों आरो मानो होनोबा बे नो नोगोराव बेफोरबायदि गावखौ गाव हेफाजाब खालामनाय बिद दि गैया आरो गोबां खम नुनो मोनो । औ गावबा गाव आरो गा मि होनोबाथाय गामिया या ओब फारसेथिं मोजांबो गाज्रिदों गाज्रिब मानो होनोबाथाय गामियाव थानाय लोगो लोगो लोगोनो बेै सासेनिफ्राय मास फोरोंगोन। माने गामियावनो बिदि बांसिन इदिनो थाखानाय बर' सुबुंफोरा खायसेया सोंलों थाइ गैयै खायसे आरो सोलोंथाइखो बेसेन होयै मानोना खाथिफोराव फरायसालि गैया।
अ ओं।
आरो इदिनो संसार जानांगौ न'ख खर खुंनांगौ बिदिल' साननाया मानो होनबा गोजौ फारसे थांनांगौ बेफ फोरबायदि साननायफोराबो फाय माने साननायफोरखौ नुनो मोन ना आरो बेफोरनि थाखाय नों खायसेफोरा नोगोर मोखां जाबोदों नाथाय थाय गासैबो नङा। खायसेफोराल' आरो बेफोर जादों स्कुल दोङोबाबो गामि याव बेफोराव जेरैबायदि बर' फोरोंगिरि गैया आरो बर' मिडियाम पिस फरायसा माबा बर' मिडियाम गैया फरायसालि फोराव बे बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनो। दों आरो आरो दानि मान सुबुंफोरा नोगोर मोखां मोखां जाबोनाय लोगो लोगोनो बांसिन इंलिस मिडियाम बेफोरबायदियावसो फरायनो होनाय नुनो मोनो बर' बेखायनो खायसे बर' बर' गथ'फोराबो बर' भाषाखौनो रोङि जानां बाय आरो। बर' रायलायनाय रावखौनो रोङै जांगौ आरो बेफोरबायदिखौ गोबां नुनो मोनदों आरो
ओ
औ
माने ओ ओ औ औ मा सोंनो हेल' बुं नोंथाङा
अ माने नोंथांनि बादि होनोमटब्ला बर'फोरा नोगोर जाबोनाया बेसेबां मोजां आरो बेसे सेबां गाज्रि
ओम नोंथां बुंनाय बायदिनो माने ओ नोगोर मोखाङारि जानायाव बर'फोरा फारसेनिफ्राय थारला ओ माखौबा माखौबा मोजां जिनिसखौबो गारबोदों आरो ओ उम बेै गामियाव थानानैबो संसार जानायावबो इसोरो ओ मोजांखौ माने आजावजोबनो हायाखै माने इसोरो सोलोंथाइखौबो बेसेन होनो रोङिनि ओमफ्राय ओ जेनेबा गोदान मुगाजों खारफानो हायि बिसोरो गामियावनो थाबाय बा बर'फोरा गामियावनो थानानै संसार जाबाय थानाय मोनब दिनै जा थासारियाव दं बे थासारियाव फैनाय नङा नामोनबो जानो हागौ ओमफ्राय नोगोरारि नोगोर मोखांआरि जानाय अ नोजोर होयोबा दिनै जा थासारियाव दं बर' फोरा माने ओ माखासे दोरोंफोरखौ बावगारबोनायखौबो नुनो मोनो बै दोरोंफोरखौ लानानै जुदि नोगोर मोखाङारि जायोमोनब्लाबो ओ एसेबां माने मोगा मोगि माने गाज्रि जेंनाफोरजों मोगा मोगिबो जानांनायबो जानो हानाय नङाबो जानो हागौ माने बुंनो थाङोब्ला माने बाजि जौखोन्दो बाजि जौखोन्दो गाज्रि आरोना बै जेनेबा गामियावनो थानानै संसार जा थानायाबो बाजि जौखोन्दोआनो गाज्रिखा ओमफ्राय नोगोराव थानानै नोगोर मोखाङारि जानायावबो जोङो आजावनानै लागासिनो नाथाय गोजामखौबो बावबोगासिनो आरो बावगारबोगासि
औ औ गावनि नांगौखौनो औ
बे बाजि जौ जों गाज्रि होननानै
औ
नोंथां बुंनाया ओ आं बुंनो सानदों जेरैबायदि बर'फोरा गावनि राव खौनो बावबोनो हमदों
औ
बेफोरबायदि नोगोर मोखां जाबोनायाव जेरैबाय खाथि खालायाव सोरबा ओ गोदान न'खर बा गुबुननि गुबुननि जेरै बै जोंनि धोरोम माबानि नङै ओ बर' हारिनि नङै बेफोरबायदि खाथियाव थादेरोब्ला माने गाव खौनो पुरा सोलायनो नाय गिरो आरो बर' सुबुंफोरा बे गुबुनजों गोरोबनो नागिरो औ औ नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदोंमोन ना दहाय?
अ माने बर'फोरा माने ओ दा नोगोर जानायावबो ओ बेसेबां नोंनि मिथिनायाव बेसेबां ओ नोगो गोदानखौ बेसेबां हादोंमोन नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? मा मा गोदानखौ बोजबनानै लादों दा बर'फोरा बेखौ
बर'फोरा गोदानखौबो बजबना लादों होनबाथाय गोबांखौनो नुनो मोनो जेरै गाननाय जोमनियावबो नुयो जानाय लोंनायावबो नुयो आरो देलायनाहाय बेफोरावबो गोबां नुनो मोनो आरो गुबुन राव रायज्ला जानाय
ओ
माने जायफोरा बांसिन गामि गफानिफ्राय ओंखारबोयो बेफोरबायदि सुबुङा बांस सिन बिदि जायो आरोस जेरै गावखौनो माने फैनाय लोगो लोगोनो अ गावखौनो माने फैनाय लोगो लोगोनो जे बेग गामियाव थायो सुबुं बायदि गावखौ देखायो। खौ दे माने दिन्थिखायो आरो बेफोरबायदि जायो आरो बे गोबां सोलायनायखौ नु नुनो मोन दों आं नोंथाङा जैरैबायद दि बाज जियाव ओ बाजि नुदों आंबो बिदिनो नुदों सोलायनायखौ आरो बिसोरो फुरा गामिनि नेम खान्थि हारिनायफोरखौ फुरा पु खानानै पुरा नोजोरनि थासारिजों सोलिनो नायग गिरो आरोे जानाय लोंनायनि फारसेबो बेसोरनि गोबां सोलायनाय नुनो मोनो बिसोरो बेवहाय दा नोगोराव फैनाय लोगो लोगोनो नोगोरनि सुबुंफोरनि जानाय लोंनायखौ गोबां सोलाय गोबां बिसोरजों गोरोबफानो नायग गिरो। नाथाय बिदि खालामोब्ला गासिबो जेनेबा बिसोर आरो फैनानै आरो बेवहाय गोरोबफैनो हायै जायो आरो गामिथिंबो गोरोबै बिदिनो माने फारनैथिंबो माने गोरोबै जानानै थानो थायो आरो खायसे खायसे सुबुंफोरा टाउन लानो जाबाय ने नाथाय गासिबो बिदि नङा उम माने आंबो बि दिनो बाजिखौनो बाजि जौखोन्दोखौनो सोलायनाय नु
औ ओमफ्राय दा नोंथाङा बे सोलायनायफोरनि गेजेराव ओ माखौ माखौ मोजां मोनो बुंनो हागोन नामा?
ओ सोलोंथाइ लानाय सोलोंथाइ लानाय बेफोरबायदि सोलायनायाव सोलों थाइ लानाय आरो औ दे-देहा फाहामसालिनि खाथिफोराव थानाय नांगौ बायदि आरो हान्था मेलाया मो जां बेफोरबायदियाव एसे मोजां नुहर दों आरो आं । खेनथु एस सेबां नङा आरो ओ बि फोरबायदिनो आरो । नोंथां जोंना समाबो जोब्बाय ओं ओ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओम ।